खोनायाखै हा
ओइ नों नोंनो हरफिननोसैमोन आङो
ना ओ
सासे मानसिया आंनाव हर होनना बुंदोंमोन आरो।
ओमफ्राय
ओमफ्राय नोंखौ बुंहरसिगौमोन आं हरथ' नांला होननानै
हरदो आरो हरफिनदो मेसेज हरदो।
जाबाय
मा
ओंखाम जाखांबाय
ओंखाम जाखांबाय दहायनो जादों।
मा ओंख्रि
ओम माबा जोगोनार बिजौ जों ओंखाम खामफ्रि हर
खोनादों
ओ असाद मामियालाय
ए खान्थाल जादं
मानसिफोरबो
मानसिफोर नंङालै जानो होननायखाय दानना होदों आं जानो होननाय मोनफ्राम होम
सान्दुं आ गोसा नङा
सान्दुंङा माबा दोमि बायसो दहाय गोसाथार मोन। आया बिबयस अखासो हानो नागिरदों
मा गदों होनदों बेगरसो गबोबायना मा होनदों।
बेगर
खान्थाल बेगर हाननाया आरो मोनफ्राम खान्थाला
आजारा मा खामानिया सानाव नामा।
मोनायावसो होनदों खोमाथ'
माथो होमबालाय गयाखै
उन्दुखै बियो
बे फुंआव हरबायो
ओमफ्राय खनबेसे
खन्नै हरदोंमोन दा उन्दुसोयो बिदियाव
फोनांगदों माजों ओमफ्राय आठथासोआव हरफिनबाय आरो आं।
अम मोननिबा
मा जाखो
मा होनदों
हो
खोनायाखै
र
माथा मारागाना हैदे। माखो मा होनदों?
ना न'आवनो?
मा खालामदों नोंथां?
हुम
हा
मा होनदों?
औ समा
गैयालै।
समाजा समा जासिगोनानो होनदों।
मिथिं
दुइथा। उम।
मानसिफ्रा गैया?
हा
मानसिफोर गैया?
गैया रावबोआनो गैया।
हुम मा?
अ
नोङो अबाव दं? नांथा नांथासो खोनादों माथो नोंनिखौ।
हा?
दहाय थांदों?
बेखायनो खोनायाखै हुम।
हा?
औ।
हुम।
दै गाबनाय खोनाफैदों। उम। ओयाव गोजानाव थांदों। अदि गोथा
उदैखौ बोरोयबा मोनदोंलां। खोनाबाय?
ओ मा?
आंनि फिथा गेले
चकलेट गाबोन लांगोनबा। नों मा जादों?
खानथाल।
ओमफ्राय? बारा बुरजा जानाङा दे। दादायालाय दादाया
गैला नआव थांबाय।
मा लायदों नोंलाय?
गेलेदों।
नोंलाय मानो गेलेयाखोय? नोंहा मानो गेलेयाखोय?
ओहो
आबैयालाय आबैया? आबैया ए मबाइल नायाखै?
हाय सआनो गैला।
हा?
जोब्बाय।
रिसासा?
दहाय जोबदो टाइपखौ फुङाव नायदोंमोन बिसोरो।
जिय सोमोन सिमा।
जिय उम
गरम जासिगोनलाय फैसानि।
हो हो। नायनो मोनथाराखोयना।
हा?
आइ सोखागोननि होनदां।
माबे उनदुदों। उन्दुदों।
मानो उन्दुदों?
मेंबाय बा। आं बोरायबायना
बेहा
आं बोरायबायना बेखायनो उन्दुबाय।
बोरायदोंनो आब'आ।
आबौ जादोंनो। बिफासो।
फिफासो। नों गाबदों नामा नों गाबदों?
गाबाखै होन।
न'। येस। मा जालायखो।
ओय होननाया
दे दानथ'दो साबमिट खालाम दा दानहरदो दे।
जाबाय मा?
ओ जायोदे जेबो नङा‌ इसिमबाबो।
उम।
खोनाबाय?
ओ।
औ दे दानहर। साबमिट खालामखा।